हेलौ औ नोंथां
औनो औनो औ माबोरै दङ नोंथाङा दासान्दि
औ आं दासान्दि मोजाङै दं नोंथां नोंथाङा माबायदि दं दा
औ नोंथां आंबो इसोरनि अननायाव दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां ओ नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना मामोन नोंथां
औ आं सम दङब्ला नोंथांजों जोंनि देहा सावस्रि फ्रिनि बागै एसे रायज्लायनो होननासो
औ औ नोंथां सावरायजागोन देहा सावस्रि मा जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे नोंथां
औ जों जोंनि दा सोलिबाय थानाय समाव जोंनाव गोबां बेराम आजार जानायखौ जों नुनो मोनोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां औ
बे बे बेराम आजारा जोंनि जानाय लोंनायनिफ्रायनो सोमजि दों होननानै जोङो मोनथिना मोनो औ दानि बांसिन सुबुंखौथ' जोङो अन्थाइ जानाय बायदि
औ
खोनो बांसिन खोनायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बे बेराम बे बेरामखौ जोङो जानाय लोंनाय एबा
औ
दै दैनिफ्राय जादो होननानै बांसिन मिथिनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा बेनि बागै सुंद'यै एसे बुंलांनो हागोन नामा
औ नोंथां बुंनो हागोन ओ देहा सावस्रिनि बाथ्रा होनोब्लाथाय जोंहा आथिखालाव गोबां जेंनाखौ जोङो नुबोनो नुबोगासिनो आरो नोंथां गोदोनि समाव जोंहा देहाफ्रा जोबोद मोजाङै थायोमोन आरो देहा थायोमोन आरो मोनला नोंथां जोंनि आबै आब बौमोननि समाव अ नाथ थाय आथिखालावथ' जोंना सावस्रि बा देहा फोरानो मोजांखौ नुनो मोनला आरो जों नोंथां गोबां मानसिनानो बास नानो बेराम आजार जानायखौल' जोङो खोनानो मोनो आरो न
औ नोंथां
बेराम आजार जानाया जेनेबा जोंनि जानाय जोंनि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ थाय जोंना मैगं थाइगंफोरनिफ्रायनो गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां जोंहा ओ माइ गायनांगौब्लाबो जोंहा गिबियावनो हासार होनांगौ बा मुलि बायदिसिना होनांगौ जायो नङा नोंथां औ बेफोरनि
जोंना माइ गायनोब्लाबो हासार होआबब्लाथाय माइयानो माइ फिथाइयानो ओंखारला आरो नोंथां माइ फि जाला जोंना बेनि थाखायनो जोङो ओ रासायनारि बायदिसिना हासारखौ जोङो होनांगौ जायो बेफोरखौ जानानैनो जोंनि देहाया गोबां लोरबां जानो हमबोगासिनो आरो बिदिनो जोंहा मैगं थाइगंनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला मैगं थाइगंआ गोदोनि समावथ' जोंना मैगंखौ ओरैनो फोना दोनोब्लानो हारसिंनो रज'नानै आरामनो फिथाइ थायोमोन नङा होमबा नों थां दा आथिखाल थ' जोंना मैगं थाइगंआव मुलि होआगौ मानि जोंना फिथाइयानो थाया बा बिफाङानो जाया ओ बिनि थाखायनो जोंहा बांसिन न'खरानो मुलि होनांगौ जायो बै फिथाइ देरनो थाखायबो जोंना मुलि होनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बेनि थाखायनो जोंनि देहाया मोजां जाला जोंनि सावस्रिफ्रा सानफ्रोमबो लोमजानाय उदै सानाय बा खर' सानाय बायदिसिना बेराम बा उदैयाव अनथाय जानाय एपेन्डटिक्स बेफोर बायदिसिनाया जोंनाव ओ नुबोगासिनो बासो सोलिबोगासिनो आरो जोंनि माखासे सुबुंफोरनाव बिदिनो जोंना हाथाइफोरावबो बायदिसिना मैगं थाइगं मोनो जेरै आलुफोर दालिफोर बेफोर बायदिसिना मैगंफ्राबो जोंनि देहाखौ गाज्रि खालामो आरो नोंथां औ बिदिनो जोंहा ओ गोबां ओ दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय जोंना माखासे जाग्रा ओ बायदिसिना जाग्रा दखानफोराव मोननाय बेफोरबो जोंनि देहाखौ गोबां लोरब बां खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि ओ देहाखौ बेनि थाखायनो ओ जोङो देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोबोद साबधानै जानाय लोंनायफोरखौ जानांगौ जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव खाथिफोराव बिदिनो ओ डक्टर बा फार्मासि बेफोरफोर दङ नामा नोंथांमोननि खाथियाव जेनेबा ओ माब्लाबा बेराम जाब्रबोब्ला ओ लांब्रबनो हानाय बायदियै
औ दं नोंथां दं
औ बुंलाय नोंथां
औ जोंनि सावस्रिखो लाना बुङोब्ला जोंनि दानि सुबुं आरो गोदोनि सुबं सुबुं जोबद सोलायनाय खौ नुनो मोनबोबाय थादो जोङो आरो जोंनि आरो जोंनि इयुन जोलैयाबो
औ नोंगौ नोंथां
दाबा दानि बाय दि सोलिलांबाय थायोबा जोंनि इयुन नु नि सुबुंफोराबो ज जोंनि स्राय आरो दुरबलसिन जालांगोन बेखौ हमना मोननो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
बेफोरो जानाय लोंनायनिफायनो जायो
औ
नानै मिथिनाय जायो जोङो
औ नोंगौ नोंथां
आरो बेफोर जानाय लोंनायनि अनगायैबो जोंनि साफा सुफा थानाय गावनि देहाखौ फोसाबनाय बेफोरनिफायबो जोङो बायदिसिना बेरामनिफाय रैखाथि मोननो हायो
औ नोंगौ नोंथां
गावनि देहाखौ गावनो जोथोनै लानानैसो जोङो गावनि सावस्रिखौबो मोजाङै लाखिनो हायो
औ नोंगौ नोंथां
नोंगौ जोंना ओ दैफोराबो बुंनो थाङोब्ला दैफोरा बायदिसिना आइरनफोर थायो नङा होमबा बेक्टेरियाफोर बेफोरनि थाखायबो जोंना देहाया गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ
औ बेनि थाखायनो जोंनो खाथि खालायाव बा जोंनि ओ ओनसोलाव बे डाक्टरफोरनि बा फिसा डक्टरबाबो जोंनो गोनांथि जायो आरोना नोंथां दा जोंना ओ गामि ओनसोलावथ जोंना बांसिनखौनो खम नुनो मोनो जोङो द टरफोरखौ बा नार्सफोरखौ बांद्राय जों नुनो मोना आरो नोंथां नाथाय सहरफोराव जोंना खाथि खालायावनो गोबां डक्टरफोर इदिनो थायो जोंना बा अ मेडिकेलफोरबो थायो जोंना देहा फाहामसालि माबा मोनसे जा बेनिखायनो जोंनो गामि ओनसोलावबो बिदि बिदिनो देहा फाहामसालिफोरनि गोनांथि जानानै फैयो आरोना गोथां नङा होमब्ला नोंथांनि बायदिब्ला ओ मास सानो नोंथाङा गामि ओनसोलावबो देहा फालाम ओ फाहामसालि जानांगौ ना जानाङा नोंथांनि बायदिब्ला
फोरावबो देहा फाहामसालि जानांगो
औ नोंगौ
जोङो गावनि देहा एबा सोरबा सोरनिबा देहाया माला मा जागोन बेखौ
औ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो जोङो सोरबा मायबा जाब्रबबाबो जोंनाव दा खाथियाव एसे मोजां डक्टर बिदि मेडिकेलबो गैया बेनि ओंखायनो जोङो गोजान गोजानावसो लांनांगौ जाहैयो
औ नोंगौ नोंथां
बेनि थाखायनो जोंनि खाथि खालायाव मोजां ड टर मोजां मेडिकेल इदि मोनसे जायोब्ला मोजां मोनगौमोन
औ नंगौ नोंथां
माब्लाबा जाब्रबथाय
नंगौ
जाब्रबथायफोर जायोबाबो खाथियाव डक्टर गैया
औ नंगौ
थाखायनो गोबां सुबुङानो
औ नोंगौ नोंथां।
खोमाना लानांगौ जायो
नांगौ
सोरबा सोरबाया नोरजियाबो जाना थानांगौ
औ नंगौ नोंथां
बेनि थाखायनो नांगौ आरो खाथियाव डक्टर दक
नोंगौ नोंथां औ बेनिखायनो जोङो बांद्राय हाथाय बाजारनि मैगं थाइगं बायालासिनो नफोरावनो आबाद मावनानै एसे एनैबाबो नआव जानो थाखाय आबाद मावनानै जोङो ओ जायोब्ला गोथां मैगंफोरखौ जोंनि देहाया साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां नोंथाङा मा सानो बेनि सायाव
दा बांसिन बाजारनि मैगं बायोब्ला हासार होनाय मुलै होनाय बिदिख गोसो मोनजायो जोङो गोदोनि बायदि नआवनो गायनानै मै गोबोरखि बायदिसिना होनानै फेदेरनाय मैगं थाइगंखोनो मोन मोननो थांला सोरबा खायसे खायनैया खानैयालसो बिदि मोनजायो नाथाय गोबां सुबुं गुजि जौखोन्दोनिख्रुइबो बांसिन सुबुङानो जोंनि मुलै होनाय भेक्सि न होनाय बायदिसिना मैगं थाइगं खौ जाना जानानै देहा खौ गाज्रि खामना लायो
नोंगौ
औ नोंथांमोना ओ नोंथांनि ओनसोलाव बा नफोरावनो आबाद मावो नोंथांमोना मै होफेरबायना नोंथांमोना
औ होनायाथ' होनाय जायो मानोथा मानो होनोब्ला दाबाय दा बायदि समाव मुलि होआबा एक कप एख' फिथाइखौनो मोना बिदि
औ नंगौ नोंथां। औ जोंहा फिथाइयानो मोननो नागिरा नङा होमबा नों थां मुलि होआग' मानि
औ नोंथां
औ गोदोनि समब्लाथाय जोंना न'नि गोबोरखिफोरखौनो फोराननानै बा दाबसे जायगायाव ज' दोननानै जोङो हासार बानायनानै बेखौनो होयोब्ला जोंना बिफांफोरा मैगंफ्रासो मोजां जायोमोन गेरेमसा। गोदामसो जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ मोनथाम
नाथाय आथिखालावथ' बेबायदिखौ जोनोम गैया आरोना नोंथां औ नोंथां औ खोनादोंना नों हा
बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय दिनैनि रायलायनायखौ बेखि खिनियावनो दोनथनोसै नामा नों
औ नंगौ नोंथां औ दे गोजोनथों नोंथां।